हेलौ अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ दा होमबाथ जोङो उम गामि ओनसोलनि दाउ अमा फिसिनाय आरो रां खान्थि सायाव सावराइ लाइनोसै
औ जागोन।
अ होमब्ला नोंथाङा फंनैसो बुंग्रोदो दे।
औ जागोन ओ जोंनि ओनसोलाव ओ आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन माखासे दाउ अमा फिसिनायफोरखौ जों नुनो मोनसै। बेनि गेजेरावनो जोङो बांसिनै आथिखालाव जोङो अमा फिसिनायखौनो जोङो बांसिन नुनो मोनो। अमाखौ जोङो गामि ओनसोलाव जोङो साफ्रोमबोनि न'खरावनो अमा लानायखौ जों नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो जोङो दाउ हांसोखौथ' जों नुखायो नाथाय अब्लाबो अमाखौनो जोङो मोनसे रांखान्थि खामायनो हानायनि जोङो मोनसे लामा होनना गुबै लामा होननानै बांसिन हमनानै लायो। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोङो न'आव फिसिनायनि अनगायै माब्लाबा माब्लाबा हाथथाय बाजारावनो थांनानै अमा आरो दाउ अमा बायदिफोरखौ बायस'नानै आरो गुबुननो फानस'फिननायखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालाव दा बेनि दा बे दाउ दाउ हांसोनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोंनि गेजेराव दाउ हांसोनि माखासे गिदिर गिदिर फार्म बानायनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोर फार्मफोरनिफ्राय जोङो दाउ अमाखौ फिसानिफ्राय गिदिर खालामनानै गोबां बेसेनाव फाननो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो जायनि गेजेरजों गोबां सुबुङानो न'खर सुंथानायखौ जों नुनो मोनदों। दा गामि ओनसोलाव मोनसे उसुबिदा जानायखौ जों नुनो मोनो। गामि ओनसोलाव जोङो माखासे सुबिदाफोर जेरै ओ। दाउ-दाउ हांसोफोरखौ फिनो थाखाय जायगानि। माब्लाबा समाव आंखाल जानायखौ नुनो मोनो आरो माब्लाबा समाव ओ। समनि-समनि गेजेरजों माखासे बेमार आजार फैनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेफोर बेमार आजारफोरनि थाखाय माब्लाबा समाव जोङो खैफोदबो जानो गोनां जायो जायनि गेजेराव दाउ अमाफोरा बेमार जानानै थैनाय थैनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि थाखाय माखासे खहाबो जायो आरो दा बेफोरनि थाखाय जों गोबां माखासे मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो जाहाथे बैफोर बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो। दा बेनि गेजेरजों जोङो माखासे गावनि फालांगिखौ मोजाङै जौगाहोनो हायो आरो दा नोंथाङा बिनि सोमोन्दै नो आरो मा। माखासे बुंबानो हायो नामा।
औ नोंथां ओ नोंथां फोरमायनाय बादिनो। ओ जोंनि गामि ओनसोलाव बा जोंनि। गामि ओनसोलनि थागिबिफोरनि। ओ गाहाय मोनसे रांखान्थियारि बिजों होनोब्ला जोङो। दाउ अमा फिसिनायखौ जों बुंनो हागोन। ओ दाउ अमा फिसिनाया जोंनि गामि ओनसोलावहाय। बा गामि ओनसोलाव थाग्रा आइजोफोरा ओ दाउ अमा फिसिनानै। गावनि न'खरखौहाय सुंथानायाव हेफाजाब होबोबाय थादों। बिनिनो दाउ अमानि। दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजों ओ जोङो दाउदै फाननो हागोन। बा दाउनिफ्राय ओ। फिसा जाहोनानै जोङो दाउ फिसा फिसाखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननो हागोन। जायनि गेजेरजों जोङो गोबां रांखौ आरजिनो हायो। आरो जोङो बांसिनै जोङो बर' गामि ओनसोलाव नायोब्ला जोङो अमा फिसिनायखौ जोङो। बांसिनै नुनो हाय नुनो मोनो जाय फिसिनाया जोङो। गामि ओनसोलाव जोङो बांसिनै माफा बा मानै जोङो। बिनि बांसिन फिनाय खौ जों नुनो मोना नाथाय ओ सोरबा सोरबा गामि ओनसोलावनो। ओ ज' जानानै बा सोरबा सानै साथाम ज' जानानै जोङो। फार्म खुलिनायखौ नुनो मोनो जाय फार्माव जोङो गोबां। गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ अमाफोरखौ जोङो नुनो। नुनो मोनो जाय अमाफोरखौ जोङो जोंनि लकेल ओनसोलाव मोना। बै ओनसोल ओ बे अमाफोरखौ जोङो गुबुननिफ्रायहाय इम्पर्ट खालामनानै बा‌ जों गुबनिफ्राय लाबोनानै जों बेखौ फिफैनाय जायो जाय अमा। फोरा जोङो जानायाव जोंनि ओनसोल। ओनसोलनिफ्राय एसे आलदा जायो बा गुरैसिन जायो। जों बेफोरबायदि अमाफोर। फिसिनायखौ जों आथिखालाव जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनसै। बिनि अनगायैबो अमा फिसिनायनि गेजेरजों जोङो अमा। अमा फिसा जाहोनाय जाय अमा फिसाखौ जोङो। अमा फिसा फाननायनि फालांगि बेफोरखौ जोङो फुवारलांनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा अमा फिसिनायाव जोंहा। माखासे गोबां जोथोन लानांगौ जोङो ओ थायो जायनि। ओ गुबै जाहोनफोरा जाहैबाय जोङो अमाफ्रा जोङो माब्लाबा जोङो। ओ बेराम जाफ्लेनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेरामनि मादाव जोङो सवाइन फ्लु। ओ जोङो बेफोरखौहाय ओ। बुं मख'हा जाथाव आरो बेफोर बेरामफोरा जाय बेरामनि गेजेरजों जों अमाया। गोरलैयैनो थाबनो जायोब्ला ओ थैयो आरो। ओ बे बेरामनिफ्राय रैखा मोननो थाखायनो जोङो। माखासे समाव जोङो अमाखौ मोजां रोखोमै साखोन सिखोन लाखिनाय एबा। नांग सम समाव मेडिसिन होनाय बा भेक्सिन होनाय बेफोरबायदि ओ हाबाफारिखौ जोङो ओ लानाय जायो आरो जोङो गामि ओनसोलाव थानाय जोङो माखासे ओ भेटारनारि अफिस। जाय अफिसफोराव जोङो माखासे माखासे नांगौखिनि दाउ अमानि मुलि बेफोरखौ जोङो लायनानै बा ओ लायनानै। दाउ अमाफोरनो नांगौ समाव होनो होयोब्ला बिसोरो बेराम जानायनिफ्राय रैखा मोनो आरो।
औ नंगौ।
ओ नोंथाङा बे बेराम आजार बा बेराम आजारनिफ्राय माबोरै रैखा मोननो हायो बेनि सायाव फंनैसो बुंबावदो दे।
औ नंगौ। ओ जोंनि गामि ओनसोलाव दाउ अमा फिसिनायफोराव माखासे बेमार जानाय फोर खौ जों नुनो मोनो दा बेफोरनि बेलायाव खायसे‌ ओ बेमारफोरखौ जोङो आदारानिफ्राय जायो होननानै बुंनो हायो आथिखालाव जोंनाव ओ माखासे ओ आदारफोरखौ जोङो मानसिया बानायनानै दिहुननाय जायो। दा बेफोर दिहुननाय आदारफोरखौ जोङो। माब्लाबा दाउ अमाफोरनो होयोब्ला बेनिफ्राय बेमार सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेनि उनावनो लासै लासै बे थैनाय अमा बा दाउफोरखौ जोङो गुबुन जायगायाव जानानै बेखौ जेराव मेरावनो गारोब्ला जोङो बैफोर आदारखौ जोङो दाउ बा अमाफोरा मोनजायोब्ला बै बेमारा सनन्देरनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेनिखायनो बबबेबा मासे बा जिखुनु मासे दाउ बा अमाफोरा बेमार जायोब्ला बेखौ ओ गुबुन जायगायाव जों गार गारहैनांगौ जायो न' खाथि खालायावनो गार गारालासिनो बे गुबुन जायगायाव मोनासयै जायगायाव जोङो बे खौ गारहरनांगौ आरो अब्लासो जोङो ओ दाउ अमाया बेमार जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानायखौ नुनो मोनो आरो। ओरैनो जों बुंनो हायोब्ला बैफोर बेमार जानायखौ जोङो गोरलैयैनो होबथानो हायो होननानै जों बुंनो हाया मानोना बैखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो बोथोर लायै बोथोर बेफोर बेरामफोरखौ जों फैनायखौ नुनो मोनो। जाय बे जाय बेरामफोरखौ जोङो बोथोरनि बेराम बा भाइरास होननानैबो जों मिथिनो मोनो जाय जुनारफोरनि बेलायाव दाउ अमाफोरनि बेलायाव बैफोर भाइरासाआ सन्देरो। खौ जोङो दखानफोरनि मुलि बाहायनानैब्लाबो जों होबथानो हाया आरो। जायनि थाखाय गोबां दाउ अमाफोरानो ओ थैनानै गोबां बिबांनि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि गेजेराव गोबां रांखान्थियारिबो खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। जायनि थाखाय जोङो माब्लाबा माब्लाबा बेफोर दाउ अमानि फार्म लानायखौ जोङो ओ गिनांगौबो गोनां जायो मानोना बैफोराव माब्लाबा खहा माब्लाबा मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो। अब्लाबो बांसिन मुलाम्फा जानायखौनो जों नुनो मोनो बिनिखायनो बैफोर ओ दाउ आरो अमाफोरनि फार्मफोरखौ मुलाम्फा मोननो थाखायनो जोङो गिदिर गिदिरैब्लाबो फार्मफोरखौ जों खुलिनानै लानाय जायो आरो। दा गामि ओनसोलाव जोङो बांसिनै ओ एसेबां बुरजा फिसिनायखौ नुनो मोना गामि ओनसोलाव न'खरनि थांनानै थानो सान सानफ्रोमबोनि जिउआव थांनानै थानो थाखाय न'खराव जि पेता लाखिनो हायो बे बेफोरखौल' नुनो हायो। नाथाय गुबुन ओ गोरों गोरा सुबुंफोरा बैफोर खौनो मोनसे फालांगि हिसाबै बानायनानै लायेंखौ नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ दा नोंथाङा आरोबाव ओ बेफोरनि सोमोन्दै माबा बुंनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथां नोंथाङा ओ फोरमायलांनाय बायदिनो जे ओ आथिखालाव जोङो गामि ओनसोल बा नोगोर ओनसोल फोरावहाय जोङो बेफोरनि फाराम खालामनाय खौ जों गोबां नुसै ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ खासे जोङो अमा फिसिनायनि माखासे आदब खायदा ओ सोलोंनाइनि बा सोलों फोरोंनि ओ खान्थिनि सायाव सरखारा जोंहा माखासे बिथांखिफोर लादों। ओ जाय बिथांखोफोरनि मादाव मख'जाथा दि आ माखासे बड'लेण्ड फिक मिसन बेफोरखौ जों मख' मख'नो हायो। जाय मिसननि गेजेरजों जोङो गामि ओनसोलाव थानाय बा जाय सुबुंफोरा ओ अमा फिसिनायनि बा अमा फाराम खालामनायनि थांखि लादों बैफोर सुबुंफोरखौ जोङो फ्रियावनो सरखारा ओ थ्रेनिं होग्रोनाय माखासे हाबाफारिफोरखौ लानाय जायदों जाय थ्रेनिंनि गेजेरजों जोङो अमाफो फोरखौ माबोरै फिसिनांगौ बा अमाखौ माबोरै जोङो ओ आथिखाल मुगायाव ओ जोथोन लानांगौ। नांगौ समावहाय जों माबोरै ओ ओ बेरामनि लैखोनफोरखौ जोङो सिनायथिनो हागोन बा मा मा बेरामा मा मा रोखोमै जायो जों बेफोर बेरामनि सांग्रांथिनि सायाव जोङो माखासे थ्रेनिं होनायफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनबाय थादों।
औ।
जाय औ। जाय थ्रेनिंनि गेजेरजों गोबां ओ जोंनि ओ सोलनि बर' लाइमोनफोरा बाहागो लानानै आथिखालाव गाव गावनि ओनसोलाव ओ अमा फिसिनाय बा अमा फाराम खालामनाय बेफोरबायदि बिथांखिखौ ओ आजावदों जाइनि गेजेरजों बि बिथांमोना गावसोरनि रांखान्थिआरि ओ बिथिङाव जौगानाय लाबो नो हादों। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बा बिसोरखौ नुनानैनो जोंनि माखासे आरो ओरैनो थानाय लाइमोनफोर बा आइजोफोरा थुलुंगा मोननानै गावसोरबो माखासे गावनो गाव आथिङाव गसंनानै ओ हारसिङै ओ बा न'खरै खुलिनाय माखासे फार्मफोरखौ जों नुनो मोनदों जायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोला माने बेफोरबायदि बिथांखि लानायाव बा बेफोरबायदि सोलोंनायावहाय जोङो लासै लासै जौगानायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेनि सायाव माखासे ओ सोलोंथाइ होनाय बा जोङो माखासे ओम ट्रेनिंनि अनगायै जोङो माखासे ओ गामि गामि ओनसोल ओनसोल थांनानै जोङो बेफोरनि सायाव माखासे एवारनेस प्रग्राम जाय ओनसोलफोराव जोङो गामि गोथौ गोथौ ओनसोलाव जोङो माखासे बेफोरबायदि ट्रेनिंफोरनि खा-खाबुफोरखौ मोनाखै बा बै ओनसोलनिफ्राय ओ ट्रेनिं लाहैनो थाखाय खाबुखौ मोनाखै। बेैबायदि ओनसोलाव ओ थांनानै माखासे सरकारि सरखारनि मानसिफोरा बेफोरबायदिनि सांग्रांथिनि सायाव फोसावहैयो बा फोरोंहैयोब्ला ओ गामिनि मानसिफोराबो गामि गोथौनि सुबुंफोराबो ओ माखासे गोदान आदबै अमा फिसिनाय बा दाउ अमा फिसिन नायनि सायाव माखासे गियानखौ मोनोब्ला मोजां जागौ आरो नोंथाङा बिनि सायाव माबा बुंदेरनो सानगोन नामा?
औ नंगौ ओ जोङो दाउ अमा फिसिनाया माबे माबोरै फिसिनांगौ बेफोरखौ बेमार आजारनिफ्राय माबोरै सोखानो हागोन बेखौबो जोङो गामि गामि थांनानै माखासे ओ हाबाफारिफोर लानानै गामिनि सुबुंफोरखौ फोरों फैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो